हेलौ नोंथां अ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां नोंथाङा ओ दा फ्रियैनो दङबा
औ नोंथां दङ
अ नोंथांनियाव आङो मोन ओ मोनसे ए आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नों
औ दानि ओ दानि जुगाव माने ओ जोंनि सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनो हमबाय जायनि जाहोनाव दंफां दंफां दानफायनाय बेफोरो खामानिफोराबो गोबां बांलांबाय जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायारि आब हावाया गुबुंले जालांबाय बे मिथिंगायारि आब हावाया गुबुंले जानायनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नोंथां हागोन मिथिंगा आरो गुबुंले जानाय होनोब्लाथ जों गोबां नुनो मोनो दानि जुगाव। जेरै मिथिंगा बा मिथिंगानिफ्राय जोङो बा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन बेखौ जों मोनसि मोनो नालाय। अक्सिजेन गेसखौ मोनो नालाय नों थां बेखायनो जोङो बिफां-लाइफां गायनाया जोबोर गोनां नाथाय मानसिफोरा दानि मुगायाव बा दानि जुगाव बिफांलाइ बिफांखौ गायनो गारै गोबां दानफायनोसो हमो। बा बेफोरखौ गाज्रि खालामो बेफोरबायदिनो जों मिथिंगाखौ गाज्रि खालामनानै लायोबा जों जोंनि अक्सिजेन बेखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाया गोब्राब जाना फैदों। लोगोसे दानि मु मुगायाव गोबां जायगायावनो बा टाउन सहराव गोबां गिदिर गिदिर न लुनानै बा बेफोरबायदि गोबां इन्दास्टि बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना गिदिर गिदिर न लुनानै बे मिथिंगा बा बिफां लाइ फांखौ दानफायनानै जों बेफोरनिफ्राय अक्सिजेन गेसखौ मोना बा जों बेफोरनिफ्राय गोजोन मोनै मोनै जालांबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंनि थासारियाबा मिथिंगाया गाज्रि जालांबाय बेजों लोगोसे से टाउन सह हर बेफोरबायदि जायगाफ्राव गोबां गारि मथर नि होंगो दोंगो बा गोबां गारि मथर थांलाय फैलाय बेजोंनो गोबां धुङा बा खुन्दै ओंखारनानै जोंनि मिथिंगाखौ गाज्रि खालामो। बा जों बेनिफ्राय मोननाय बार बे फोरो जोंखौ गाज्रि बा बेमार आजार बांसिन जाहोयो आरो लोगोसे कारखाना बा इण्द्रास बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गोबां गाज्रि गाज्रिफोरा जोंनि मिथिंगाखौ गाज्रि खालामो बेफोरबायदिनो जोंनि मिथिंगाया गोबां गाज्रि जालांनो हमदों लोगोसे मैगं थाइगं गायनाय बेफोर हाबाफारियावबो जों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि मिथिंगाया गोबां बास गोयि जालांदों जेरै मैगं थाइगं गायनायाव गोबोर हासार बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारखौ होआबालानो गोबां बिगियानजों दिहुननाय हासार मुलि बे फोरखौ बाहायनानै जोंनि मिथिंगा बा जोंनि हा गासैबो जोंनिया गाज्रि जालांदों बेनिफ्राय जोंनि मिथिंगाया ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमदों दों माने जों इयुनाव मोजांङै हां लानोबा बायदि खामानिखौनो मावनो हानाय नोङाबायदि आरो लोगोसे गोबां बेफोर बाय बिनो गोबां गाज्रि जादों आरो नोंथां।
औ जादों नोंथां बेफोरबादिनो जोंनि ओ सो सुबुं माहारिया बै दंफां दानफायनाय बाय इदि जोङो इनदास्त्रि लुनाय बेफोर ओ बेफोर जोंनिया बांलांनो हमबाय जोंनि दा जेरै ओ जोंनि हादोरारि हा ग्रामार जेरै मानास हाग्रामा, काजिरङा हाग्रामा बेफोराव बेफोर हाग्रामाफोराव गोबां बेसेन गोसा दंफां मोननाय जायो जेरै सा साल, सिगुन ओ गाम्बारि तितासाब बेफोरबायदि बेसेन गोसा दंफां फोरखौ जोंनि ओ सुब सुबुंफोरा सुबुं माहारिया मोजां खाना हवालाबासिनो गाज्रि साननानै बिसोरो बिफांफोरखौ ओ इयुनाव नाङा साननानै बिसोरो माने दान फाय दानफाय फानै-फानै बिफांफोरखौ गोबां कम खालामनाय जाबाय साउनाव अक्सिजेननि अक्सिजेन मोन अक्सिजेन गेसा ओ कमायलांदों जाहोनाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसा बांलांनो हमदों। बेनि थाखायनो गोबां मानसि ओनसोलाव दा ओ जोंनि बे बारहावाया गुदुं जागासिनो दङ। जोङो गोजोनखोनो मोना जादो नोंथां। बे बेफोरबायदि दं फां दानफायनाय बायदि जोङो बेफोर फोरखौ जोङो होबथानांगोन अब्लासो जोंनि मिथिंगायारि थासारि एबा बारहावाया बारहावाया मोजाङै थागोन गोग्गोयै। थागोन लोगोसे जोङो दा गोबां जोंनि ओनसोलाव बि-बिफां लाइफां गैयि जायगा दङ। जायनि जाहोनाव अ बेफोरबायदि लांदां जायगाफोराव जोङो बिफां गायनो हायो ओ जमा जमा लोगो नांनानै एबा ग्रा सिख्ला लोगो नांनानै मोनसे आफाद एबा ओ मोनसे आफाद जाय बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाथावथाव मानसिफोरखौ लोगो लिंथिंनानै एबा लांदां जायगा गोजौ जायगाफोराव बिफांफोरखौ गायना दोननो हायो आरो नोंथां अब्लासो माने जोंनि बे ओ जेनेबा बुहुमाव ओ दा बिफां लाइफां कमायनायनि थाखाय जोंनि मिथिंगानि थासारिया गोबां गाज्रि जालांनो हमदों जाउनाव बोथोर बोथोराव अखा हानांगौआव अखा हाया एफोरबायदि जालांदों आबाद मावनोबो गोबां उसुबिदा जा जादों उम जाउनाव दै गैया दैै गैया बायदि जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ बेथ नंगौ दा जेरै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावनो जोंनि ओनसोलाव गोबां अखाया खम जादों। बेनि जा गाहाय जाहोनानो जाबाय बे मिथिंगानिफ्रायनो जानाय जों अक्सिजेन बा कार्बहाइड थ्रेद कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरनि आंखालावनो आंखालनि थाखायनो जादों। होनजायो आरो औ जोंनि ओनसोलाव दा गोबां मानसियानो बा गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि दंफांफोर। आ गा दोनो नाथाय गोदान गोदान दंफां गायफिना जाहोनावनो बेफोरबायदिया जादों। लोगोसे जों नोंथां होननाय बायदिनो गोजा गोजान गोजान बा जोंनि लांदां जायगाफोराव दं दंफां गायनाय बे हाबाफारिखौ लानाया थारैनो गोनांथार मानोना जों बेफोरबायदि लांदां जायगाफोराव बा बारि बायदिसिनाफोराव जोङो गोबां बिफां लाइफां गायोब्ला जों गोबां अक्सिजेन बा गोबां मोजां थासारि जा जेन आरो जोंनि आबहावाया
औ जागोन नोंथां लोगोसे जोंनि औ औ बो बोथोरबायदि अखा मोनगोन
औ
लोगोसे बिफां लाइफां बिफां लाइफां दानफायनायल नङा नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दा गो बां सुबुंफोरानो गारि मटर गारिफोरखौ बाहायनो हमबाय बायदि म मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बै गेस फोरा मोजां नङा जायनि जाहोन जनाव जोंनि ओ ओनसोला एबा बारहावाया गुबुंले जादों बै निफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसआसो ओ बांलां गासिनो दं आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां ट्रेफिक जानायनि जाहोनाव गोबां गारि बांनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि देहायाव बेमार आजार सोमजिनो हमदों बायदि मोजां बार लानो मोनला मिथिंगानि मोजां बारहावा मोनला बे। फोरबायदिनो गोबां ओ गोदान गोदान गोदान गोदान बेरामबो सोरजिनाय नुनो मो मोनदों नोंथां। बिदिनो खायसे सुबुंफोरा बै जायै सायावनो थैलांदों ओ बेमार आजारजों खायसेया गफबनानै दङ बेफोरबायदि जानानै दङ नोंथां
औ औ थारैनो नंगौ गोबां टाउन सहरावल नङाबा। जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां गारि मथर। बेफोरबायदिया बांलांदों। बा गोबां सुबुङानो गारि मथर नङाब्ला जाया। बा दानि जुगाव मानसिया बा सुबुंफोरा थाबायलिया एसे जायगा थांनो थाखायनो गारि मथर नांगौ बेफोरनि जाहोनावनो गोबां। गारिनिफ्राय उखुन ओंखारनाय गेस उखुन्दै बेफोरनि थाखायबो जोंनि ओन्स लावबा। जोंनि मिथिंगाया गाज्रि जालांनो हमदों आरो
औ जादों नोंथां
औ नोंथां लोगोस
दा जोङो ओं। दा जोङो मिथिंगाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मेइनलि नो बिफां गायनांगौ आरो नोंथां बिफांखौ जोङो दानफायनोबो नांगौ फांसे दानफायबा जोङो बेनि बि बे दा बे फांसे दानफायनायनि थाखाय जोङो एक्सदाल दंफां गायनांगौ होनना मिथिना मोननाय जादों नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बै लांदां जायगाफोराव बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला गोबां मोजां जागोन एबा जोंनि बारहावानि थाखाय मोजां जागोन जोंनि उननि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथां
थां
फोरबायदि ओ बिफां गायनाय हाबाफारिफोरखौ लायोब्ला जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि बेफोर खामानिखौ मावनानै दि मिथियोब्ला जोंनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सोलोंगोन अब्लासो बिसोरो ओ अ बिफांखौ गायमारनांगोन दे होननानै बिसोरो माने मिथिना मोननाय जायो आरो बिफांनि बायदि जोङो जोंहा माने अक्सिजेन गेसखौ मोनो आरो जों हगारनाय गेस जाय एव खारफाङा लायो। फोरबायदि बाथ्राफोर जों उन्दै उन्दै गथ'फोरनोस सोनानै होयोब्ला बिसोरो जाहाथे इयुनाव इयुनाव बिसोरो इयुननि मोजांखौ सानहरनानै बिसोरो बिफां गायनाय हाबाफारिफोरखौ गेदोरफोरा खोन थिनो हाबाफारिफोरखौ बिसोरो नायलांगोन अब्लासो माने बे जोंनि ओन-ओनसोलाव बिफां दानफैनाया खम जागोन। बिफां दानफायोब्ला बिफां गाय नांगौ होननानै बे बाथ्राखौ मिथिना मोनगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां। लोगोसे जोंनि दै बे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जों बे दै बे दैयाबो जो फोर गाज्रि जालांदों बेफोर औ गिदिर गिदिर कारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवा ओ गाज्रि गेसफोरानो जोंनि बे दैखौबो औ गाज्रि खालामदों बेफोरनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगाया जोबोर गाज्रि जालांदों आरो रो नोंथां
औ दे नोंथां साबायखर थाबाय। नोंथांनिसिम दिनैनि थाख
औ नोंथां साबायखर जाबाय नोंथांनिसिमबो